औ नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों औ।
ओ। आङो दा नोंथांजों जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाय नि बागै दसे सम रायलायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां औ रायलायनो हागोन औ।
उम। बर' समाजाव औवानि बाहायनाय होमबा जों बर' सुबुंफोरा। गोदो गोदायनिफ्रायनो बे। औवानि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंबोदों।
औ औ।
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जे औवा। जों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौनो बाहायनानै गावनि संसा रं जाबोनायाव नांगौखौ सुफुंनानै लादों। बेफोरखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जेरै बर'फोरा ओ दा दानाय लुनायावनो जा। ओ बि ना नाहा मैया थांनाय। आबाद मावनाय बेफोराव गासैबो औवानि। आइजें आइलाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां औ।
जेरै जों ना गुरनायनि बिथिङाव जों बुंनो हायो जेरै औवाजों बानायनाय जेखाइ खबाय
औ
सेन, खखा बेफोरखौ खौ गासैखौबो जों औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो। बिनिफ्राय आबाद मावनायनि बिथिङाव दङ जोंहा औवाजों बानायनाय।
औ
सेन ओ मोसौ होनो बाहायनाय लावथि
औ
बेफोरबायदिनो गोबां बेसादफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ
दा दानाय लुनायाव होनोब्ला जों दानाय लुनायावबो औवानि माखासे बेसादफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै गनसा सोरखि
औ
ओ खिलाबारि
औ
गुबुन गुबुनफोरखौ बाहायो दा नोंथाङा बेफोर औवाफोरखौ जोंनि बे बर' समाजाव बाहायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ औ ओ जेरैबायदि दा नोंथाङा बुंलांबाय बर'फोर बर' समाजाव औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै बेयो नंगौ सैथोआनो थिग बेबायदिनो बर' फोरा गाहायै आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं।
औ
औ आबादानो माने बर'फोरनि थांना थानाय एबा जिउ खुंनायनि गुदि बिथार। होननानै जों बयबो मिथियो। आरो आबादनि सायावनो बर'फोरा जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो।
औ
बिसोरो आबाद माव आबाद मावनाय आदबफोराव औवानिफ्राय बानायनाय गोनांथार आ माने आखाइजों बानायनाय
औ
औ ओ मैखोमै जायगा आवग्रिनानै लादों।
औ
औ औ ओ बेबायदिनो समाजारि हारिमुवारि आरो रांखान्थियारि जिउआवबो औवानि औवानिफ्राय बानायनाय माखासे
औ
आइजें आइला बेफोरो ओ बर' समाजाव माने मैखोमै जों बिफाव लानायखौ।
औ
ओ बेबायदिनो औवाया बर'नि सानफ्रोमबोनि न'खरारि जिउ खुंनाय। एबा आबादारि जिउ खुंनायनि मोनसे एंगारहायै बाहागो।
औ
औ गोलाव समनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउ खुंबो जिउ खुंबोबाय बर'फोरा बे जिउ खुंबोनाय समाव ओ बर'फोरा जेब्लायबो औवानिफ्राय बानायनाय माखासे आइजें आयलाखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
औ बेबायदिनो औवाजों बानायनानै गावसोरनि गोनांथिखौ सुफुंबोदों। जाय बिसोरनि गुबै रोंगौथि हारिमुवारि आरो मिथिंगाजों गोथौ सोमोन्दो थानायखौ दिन्थियो।
औ।
बर' सुबुं माहारिया आबाद मावनायनि गोलाव जारिमिनजों लोगोसे गावसोरनि आबाद मावनाय आबाद माव मावनायखौ मदद होनो आरो गोजौ गोजा माने गोजोरै फोथांना लाखिनो थाखाय गोनांथिफोरखौ बिथा खालामनानै नांगौ रोखोमै औवानिफ्राय माने बायदि रोखोम रोखोमनि आगजु बानायनानै लायो। औ बेबायदिनो औवानिफ्राय बानायनाय जेरै नांगोल जुंगाल मै लाउथि दाखुरा धिला कलबारिगन मुख्रा औ बावखा रयना हुकेन हासिनि कफ्रि बायदिफोरानो बर'फोरनि आबाद मावनायाव जायगा मोननाय औवानि
औ
हौवानिफ्राय बानायनाय माखासे आइजें आइला
औ
माइनि जोलै दोनथुमनो बाहायनाय माइ माइज्लि खनिफ्राय जागायजेेननानै हाल एवनाय हालेवनायाव गोनां जानाय मै जुंगाल दाखुरा धिला लावथि खफ्रि मुख्रा आरो आबाद फोथाराव दै सारनो थाखाय सिलि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
औ माइ हाखांनानै मुथिफोरखौ दांग्रि सरनो थाखायबो
थेंगल दांग्रि बाननो थाखाय बावखा फुला बारि माइना मायने माइ नाद्रा होनायाव
औ
बैनो थाखाय हुकेन
औ
औ माइखौ हुखांनो थाखाय खादा दन दखनि आरो दोनथुमनो थाखाय दुलि बाहायनाया बर'फोरनि मोनस औ मख'जाथाव आइजें आइला होननानै जों बुंनो हायो बेब बेफोरखौ बर'फोरा औवानिफ्राय
औ
बानायदों
औ
औ ओ बेबायदिनो आरो ओ बर'फोरनि थाखाय आबाद मावनाया थांना थानायनि मोनसे जिउ राहाल' नङा हा बियो बेस -सोरनि फैलाव हारिमुवारि दाथायनि मोनसे बिदिन्थिबो
औ।
औ बे हारिमुवारि दाथायनि सिङाव औवानि दोरोङारि जेनेबा औवानि बानायनाय माखासे आइजेंनिस नेरसोन आरो मोगथाङारि ओंथि मोननै मोननैया सरजाबफानानै दं ।
औ।
बर'फोरा औवाखौ आबाद मा आबादनि सायाव बिथा खालामनानै मायने आ माखासे आबाद मावनो थाखाय आरो न'खरनि माखासे खामानियाव जेने बा बाहायनो थाखाय औवाजों जों बानायनानै लायो । ओ बर'फोरा दोरोङारि आबादजों औवानि आइजें आइला सोरजिनाया मोनसे रोखोमनि ओनसोलारि आरो
दाथायारि रोंगौथि जायखौ खुगाजों आरो आखाइजों रोंमोनदांथिनि गेजेरजों मोनसे जोलैनिफ्राय गुबुन मोनसे जोलैसिम रानज्लायनाय जायो ।
औ।
हारिनि एबा समाज नि बैसोगोरा सुबुंफोरा उन जोलैफोरखौ औवाखौ माबोरै सायख'नो नां नांगौ
बिफांखौ ओ जेबो खहा गोनांथिफोरखौ माने नांगौ नांगौ बिफांफोरखौ आरो जेबो खहा गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बेफोरखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि सायाव गियान होलाङो।
औ।
गियाना बर'फोरनि दोरोङारि गियान रोंगौथि आरो आबहावायारि सांग्रांथिनि मोननैखौबो रैखा खालामनायनि इसारा होयो ।
औ।
औ बेबायदिनो ओ जेरै जों औवाखौ माखासे जोंनि नखराव बाहायनाय जेरै बाथौ दुमनो थाखायबो जों औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो औ। थिग बेबायदिनो न' न' लुनाय न' लुनायावबो जेरै जों औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बेजों लोगोसे दैलि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय जेरै खादा बेफोर ओ बेफोरखौबो खादा सांग्रि ओ सानद्रि संग्राय बेफोरखौ जों औवानिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
अ बेबायदिनो नोंथाङा जानो हागौ आंनिफ्राय आ रो साबसिनै मिथिगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां। दा नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो बे नंगौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुङा जे संसार जाजेननायनिफ्राय जों औवानि सायाव नो सोनारनानै रायजो खुंबोदों।
औ औ।
जोंनो संसार जानायाव गासैबो बाहायनाय मुवाफोरानो औवाजों बानायनाय जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि खादा, संग्राय, सान द्रि बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां।
औ।
बे खादाखौ जोङो जेरै बायदिसिना मैगं थाइगं। फोरखौ बेफोरबायदिफोरखौ दोननो बाहायो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा जोंहा खा औवाजों हेबनाय सान्दि संग्राय बिख खौ जोङो माइरं जावनायाव बाहायो
अ
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा औवा औवाखौ जोंहा ओ सिजौ बाथौ दुमनाय बेयावबो गा गाहायै औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ औ
बिनिफ्राय दङ' जोंहा औवाजोंनो बानायनाय माखासे गोबां आइजें आयला जेरै
औ
उफकेन
औ औ
उम लावथि बावखा जुंगाल
औ
गोबां गुबुन गुबुन रोखोम दा बेफोरखौ जों औवाजोंनो बानायो बिनिफ्राय दा आरोबाव दंबावो जोंहा ओ बर'फोरा गोदोनिफायनो ना मैया थांनानै ना गुरनानै ना ना सानानै जाग्रा हारि बेख खोथ' जों बयबो मिनथिखायो दा बेयाव बर'फोरा जोंहा ना गुरनो थाखाय जेखाइ
औ
खबाइ बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेखौ औवाजोंनो बानायनानै लायो आ रो बिनिफ्राय दङ' ना सानो थाखाय बाहायनाय ख'खा सेन
औ ।
बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो ।
औ नों
दा जों दिनैनि बे नोंथांजों बर'नि बर' समाजाव औवानि बाहायनायनि बागै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि थाखाय बिनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा नोंथां बे दिनैनि आयदाखौ इसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ।
औ नोंथां औ दे साबायखर थाबाय नोंथां । औ औ दे नोंथां औ।